औ
औ गोजोनथों
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ आङो माने नोंथांजों मोननैसो बा फंनैसो बाथ्रानि सावरायलायनो होननानै सानदों आरो जुदि नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हायो अब्ला।
अ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ आं दा नोंथांनियाव बेखौसो सावरायलायनो सानोबा मिथिनो लुगैयो आरो जे जोंहा मबाइल बेनि मोजां मबाइलखौ बाहायनानै जों माबायदि ओ मोनसे सोलोंथाइ लानो हायो बा मोनसे ओ मबाइल खो जों माबायदि बाहायनाय जायो मबाइलनि गेजेरजों जों मा मिथिनो मोनो बेखोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां।
अ
जिहेथु मिथिखागौ नङा होमबा आथिखालाव मबाइला ओ जोंनि थाखाय दा बेसेबां गोनांथि बा इम्परटेन्ट होननो हागोन आरो जोङो नोंथां नङा होमबा मबाइल
औ नंगौ नोंथां
मबाइला नायनायाव फिसाबाबो खिन्थु जोंनि थाखाय बिराद गोनां। मबाइल फैनानै जोङो बुंनो हायो जोङो फिसा फिसा खामानि बा गिदिर गिदिर खामानिखौबो जोङो मबाइलनि दारा मावनो हायो‌ जोंङो मबयलखौ ओ लानानै जोङो जेर'ख थाङाजों लोगोआवबो लांफानो हायो बायेरायाव थाङोबा जोङो न'नि मानसिफोरखौ खबर लानो हायो। आरो जों आथिखालावथ' जोङो दा ओ बोथोर सालायनायजों लोगोसे समनि आंखालाव जोङो मानसिफोरा बहुद ओ गोजान गोजान जेन बिमा बिफा आरो बिदा फंबबायजों गोजान गोजान थालायबाबो थांलायनो माने एसे खस्थ' जायोना दा मबाइल थानानै जों मबाइलजों जोंङो रायलाय लायनानै बा गोजानाव थाबाबो गोजाना नङै बायदि जोंनि जायगायावनो ज' थानाय बायदि जेन रायज्लायलायनानै बा सावरायलायनाय नुलायलायनाय बेफोरबायदियाव जों बाहायनानै बिराद माबा जादों आरोखि
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
मबाइला आरो जोंहा मबाइलजों खैथा खामानिखौबो जों मावनो हायो एजिलि न'आव थानानैबाबो फिसा फिसा माबा मोनसे खौरां हरनांगौबाबो जोङो आथिखालाव उम मबाइलजों जों खोन्थाहरनो हायो आगोलनि बायदि जोङो सासे मानसिखौ थोनहरलायनानै बा थांनानै खौरां हैनो गोनां बिदि गैला आरोखि दा जोङो मबाइल थानानै सुबिदा जाबाय जों मबाइल जोङो खौरांफोरखौबो हरनो हायो बा आथिखालनि बायदि रोखोमनि खौरांजों मबाइलाव नायनानै मबाइल निफ्राय जों थिनो मोनो नुनो मोनो। बायेरायावहाय जानाय खौरांफोरखौ जों मबाइलाव नायहनायखौ नुनो मोनो नामबारि
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
मबाइला दा बुंनो थाङोबा आरो मोनसे मोजां बुङो हागोन आरो मोजां जिनिस होननानै बुंनो हागोन आरो।
औ।
नोंथाङा मबाइलखौ बाहायनानै आरो माबायदि मोनदों नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां हागोन। ओ जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों नंगौ बिदिनो जोङो मबाइलनि गेजेरजों गोबां गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै सासेया गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै ओ मोजाङै ओ मा होनो बाथ्रा रायज्लायनो हायोबा सावरायलायनो हायो जेरैहाय नोंजों आंजों जेरै दा सावरायलायगासिनो दं। बेफोरो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो सावरायलायदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां‌।
औ।
औ
बेनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै खौरां लालायनो हायो। खौरां फोरमायलायनो हायो मोजां गाज्रि सोमोन्दो बाथ्रा रायज्लायनो हायो बेफोरनि अनगायैबो ओ जोंहा मबाइलनि गेजेरजों माखासे ओ जोंनो मिथिनो लुगैनाय बाथ्राफोरखो जोङो मिथिनानै लानो हायो मबाइलनि दारै जोङो माखासे ससियेल मेडियाफोरखौ बाहायनो हायो जोङो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो बैफोर ससियेल मिडिया माखानि माखासे एप्सफोर बेफोरखो जोङो सालायनो हायो बा बाहायनो हायो औ बेफोर मबिइलनि दारैनो जोङो बेफोर ससियेल मिडिया फोरखो बाहायनानै जोङो माखासे गोबां गावनि रोंगौथिफोरखौ जोङो दिन्थिलायनो बा गुबुननि सिगाङाव फोरमायलायनो ओ बेफोरदि माखासे रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ जोङो दिन्थिनो फोरमायलायनो बेफोरदि हायो आरोना जोङो मबेइल
औ नोंथां
औ आरो बेफोरखौ दिन्थिनो हानायनि गेजेरजों जोङो गोबां गोजोननायबो मोननो हायो आरो जोङो मा होनो बेफोरखौ दिन्थिनानै ससियेल मिडियानि दारै जों बेफोरखौ दिन्थिनानै फोरमायनानै गोबां रांबो आरजिनो हायो बेफोरबादिनो औ बेफोरबादिनो मबेइलनि गेजेरजों जोङो बेफोरबादि बाहायनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मबेइलनि गेजेरजों गोबां मोजां मोजां माखासे आयदा आरो नलेजफोर सोलोंथाइ इडुकेसन बेफोरखौ जोङो आथिखालाव मोनफुंजोबनो हायो आरोना मबेइलनि गेजेरजोंनो औ जेरै जोंहा दाथ' डिजिटेेल मुगा ससियेल मेडिया ओ जायनि ओ जोङो सासे मानसिया न'आव थानानैनो मबाइलनि गेजेरजों जोङो फरायसालियाव थाङालासे न'निफ्रायनो बै फरायसालियाव मा फोरोंबाय थादों बेफोरफोरखो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो न'आव थानानै सोलोंनो हानाय बे फोरबादि खाबुबो दं आरो आरोना नोंथां आरो औ आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माखासे मोजां मोजां गेमफोरबो दोङो बेफोरफोरखो जोङो एसे जिरायग्लांनाय समफोराव बाहायनानै गेलेनानै गावनि गोसोखौ गोजोन होनो बा रंजानाय मोननो हायो बे फोरबायदि आरो मबेइलनि दा जोंनि जिउआव आथिखाल ओ दायो मबेलनो मोनसे जोबोद गोहोम गोनां बा गोहोम खोख्लैदों आरो जिउआव औ दा बेफोरबादिनो नोंथाङा ओ जोंहा मबेलखो बांद्राय बाहायोब्ला माबाफोर ओ सुबुंनि थाखाय मोजां बा गाज्रि इखोसो फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंगौ नोथां उम मबेलखौ जोङो नोंगौ नोंथां मबेलखौ जोङो मोजां आरो गाज्रि मोननैयावबो जों बाहायनो हायो मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालाव मबेल जुग जानानै जोङो बुहुद मोजां मोजां खामानिखौथ' जों मावनानै मोनगासिनो मबाइलनि बोसोरजों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों न'आव थानानैनो बुहुद मबाइलनि गेजेरजों जों खामानि अनलाइन खामानिफोरखौबो जोङो मावनो हायो। बायदिसिना फिसा फिसा खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। नाथाय मबाइलजों ओ बांद्राय मबाइल बाहायोबा बांद्राय म बाहायबाय थायोबा जेनेबा आं मिथिनो मोननायाव आरो बांद्राय मबाइल बाहायबाय थायोबा जोंना दा एसे मेगननि पावाराबो खम जायो मबाइल लाइट नायबाय थायोबा।
औ।
आरो बांद्राय मबाइल माबाबाय थायोबा ओ बांद्राय इस इन्टारनेट मबाइल सलायबाय थायोबा एसे माबाखौबो ओ इसे गाज्रि जानाय बायदि मोनो आरो मेगननि पावारखौ गाज्रि जानाय बायदि मोनो आरो
औ।
ओमफाय उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो दा आथिखालाव मबाइलखौ बाहायनानै खिन्थु माखासे गेम गेलेनानै एसे ओ इडुकेसननि बायहेरा माखासे गाज्रि ओ गेम गेले नायावबो बाहायनायखौ नुनो मोनदो। मानो होनबा माखासे उन्दै उन्दै सुबुंफोरा बुजिनो मोनैफोरा बांद्राय ओ गेमाव गबबनानै थानायखौ नुनो मोनो। मबेल गेमाव गोदोफबनानै थानायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो माखासे ओ ससियेल मिडियाव माखास ओ बिदिनो ओ बायदि रोखोमनि ओ ससेल मिडियाव नङै खोथाफोरखौ माबानायफोरखौबो नुनो मोनो।
औ।
बानसावनायफोरखौबो नुनो मोनो। मोजांजों लो गोसे गाज्रिखौबो मबेलजों नुनो मोनफानाय जादों आरो केरेकथार।
औ नोंथां। मानो होनोब्ला बे मबाइलनि गेजेरजों ङो गासिखोबो नुनाय मानि जोङो रेकर्ड खालामनानै आ गारनो हायो नालाय औ दा बे फोरखो जोंहा बै आगारग्रा सुबुङा बे जुदि मबाइलखौ बाहाय मोजाङै मोजां खामानि खौल' आगारनो थाखाय बाहायनायमोनब्ला मोजां जागौमोन आरो
जागौमोन औ।
औ मानो होनोब्ला जोङो माखासे जोंनो नांगौ मोजांखौसो नङा होमबा नोंथां। जों बे सुबुङाव ओ खायसे सुबुंफोरा मा होनो बेफोरबायदिनो माखासे गाज्रि जाथायफोरखौबो आगारनानै गाज्रि बांसावनायफोरखौ आगारनानै औ नबाङै जाबाङैखौ आगारनानै खायसे समाव बिदिनो ओ मबाइल दा ससियेल मेडियानि थासारिखौ गुबुंले खालामना होयो आरो।
ओ औ नंगौ नोंथां।
फनाव ओ सुबुंफोरा गोबां गावखौनो गाव दानानै मोजाङै दानानै लानो हाया। गावखौनो गाव गाज्रि खालामनानै लानो साननाय बायदिया जादों आरो।
औ औ नोंथां गौ औ नोथां। नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय।
औ। बिदिब्ला नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनो दसे सम। सावरायनो थाखाय सम होनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ लाखिसै बिदिब्ला।
औ।